हेलौ?
औ, खुलुमबाय नोंथां।
औ, खुलुमबाय नोंथां।
औ, मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय।
औ, नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां, नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ' नोंथां?
औ, नोंथां आङो दसे सम दा सिथ्लायावनो ओ जिरायना दङ' आरो।
औ नोंथां। ओ आं नोंथांनाव फंनैसो ओ सोंथि सोंनो नागेरदोंमोन नोंथां।
औ, सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा ओ जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा?
औ, हागोन हागोन नोंथां। दा जोबोद मोजां सोंथि जोंनि दासान्दि नुनो मोननाय बा जोंनि दासान्दिनि थासारियाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जाबोबाय आरो ना गोदोनिफ्राय
औ औ, नोंथां औ।
दा जोङो माने आब हावानि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया माने गोदोनि आबहावाजों आरो दानि आबहावाजों माने जोबोद फारागथि।
आ जेरै हा आरो जोमैनि फारागथि जोङो बुंनो हायो आरो ना। ओ थे-हे-थिग बेबायदिहायनो जोङो बुंनो हायोदि जोंनि आबहावा आबहावा होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया बार्न ओ बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानायखौ जों मोन्थि मोनो आरो ना।
औ, नोंथां।
दा जोंनिया आबहावा बा जोंनिया बार गुबुंलिया माबायदि मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्लाथाय जों मोन थिगौ औ जों जां-जोंनि मानथि हा खामानि बा मानथिनि मावनायनि थाखायनो जानायखौ जों मोनथियो बा नुनो मोनो आरो ना। ओ जेरैहाय औ जेरैहाय जोंनिया आ मा होनगोन बेखौ जिथुनेखि आ आबहावा गुबुंले जानाय बेफारखौ जानाया जा जिथुनुखि जोंनिया जा मा होनगोन बेखौ गारि गुरानि जा उखुन्दै गारि गुरानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनिया माने जिथुनिखि आबहावा जों गोरोब लाङोबा माने ओ जा जोंनि आब बारहावाया मा गुबुं जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा गोदोथ'आव जोंनि औ दा गोदोथ' जोंनिया माने जा गारि-मथर गैयामोन बेनिखायनो माने आबहावाया गुबै जायाखैमोन आरोना। बेनि उनावहाय जोंनिया जिथुनि औ जोंना जिथुनिखि दंफां लाइफां दानब्ला दंफां लाइफां दानब्लाबो जोंनिया आब बारहावाया गुबुंले जायो होननानै जों मोनथिगौ।
मानो होनना बुङोब्ला दंफाङा दंफां लाइफाङा जों हगारनाय जों हां हगारनाय कार्बन-डाइ-अक्साइद गेसखौ बोना लानानै गावसोरो अक्सिजेन-गेस हगारो होननानै जों मोनथिगौ। आरो जेब्लानोखि दंफां लाइफाङा खमिलांगोन ओ सुबुं अनजिमाया बांलांगोन होमब्लाना माने जा अक्सिजेननि बिबाङा खमिनानै कार्बन-डाइ-अक्साइद गेस रोजा जानानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां
दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया जिहेतु उखुन्दै ओंखारो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा जोंना कलकारखाना बायदिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बैफोर उखुन्दैफोरखौ ओ जोङो जेनेबा जोङो नायोब्ला बा जोङो ओ नायोब्ला माने बैफोरो कल-कारखानाफोरनि बा गेदेर गेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा माने जोंनि जिथुनिखि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों होननानै जोङो मोन्थि मोनो आरो। दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया दै गुबुंले जानाय दङ आबहावायाव होनना बुंबा जोंनिया दैबो गोलैयो नालाय नोंथां दा दै गुबुंले जानाय होनना बुङोबाथ' जोङो मोनथिगौ जे जा दै बै दैया मानि थाखाय गुबुंले जायो बै दैया मानि गुबुंले होनना बुंओब्ला जों मोनथि मोनो जे दै दैयावहाय जोङो जेब्ला खि अबावबाफोर जोङो पिकनिक जानो थांनाय बा मायावबा जों जेरैहाय सुकि दारागाव बायदि औ बे बेफोर पिकनिक जानो थांनाय जायगायावहाय जेब्लानोखि प्लास्टिक बा बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो जिथुनि ओ मा होनगोन गाज्रि मुवा बेसादफोरखौहाय जों जेब्लानोखि दैमायाव ओ गारनाय जागोन होमब्लाना माने जा मा होनगोन बेखौ गारनाय जागोन होमब्लाना माने बै दैया माने प्लास्टिकआ जिहेथु जोंना सेवनानै थाङाना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
औ दा जोंनिया प्लास्टिकआ सेवनानै थाङा बेनिखायनो माने जोंनिया जिथुनोखि
ओ दैया गुबुंले जालाङो आरो जेब्लानोखि जोङो प्लास्टिक बा बायदिसिना गाज्रि मुवाफोरखौ जों गारोब्ला जोङो जोंनि गाज्रि बेसादफोरखौ जों गारोब्ला माने जोंनि बाहाय खान्दा बैफोरखौ गारोब्ला माने जोंनिया दैया गुबुंले जायो होननानै जों मोनथि मोनगौ आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया गुबुन गुबुन रोखोमनि आबहावा गुबुंले जायो। ओ जोङो ओ जानोखि गोदोहाय जिथुनोखि ओ गारि मथर गैयामोन गारि मथर गैयिनि थाखायनो जोंनिया गोदो माने दंफां लाइफांफोर खौबो दानाखैमोन ओ जोंनि जिथुनिखि ओ गोदोनि जा मिथिंगानि थासारि बै माने जोबोद आलादामोन आरोना
नाथाय दानि जुगावहाय जोबोद आलादा ओ ओ थिग बेबायदिहायनो गोदो जोंनिया माने दंफां लाइफांखौ दानाखैमोन जोंनि सुबुंनि अनजिमायाबो एसे खममोन गासैबो ओ दानोखि दंफां लाइफांफोरखौबो दाना लाबासिनो ओ मोजाङै थायोमोन दंफां लाइफां बा मिथिंगाया जोंनि सोमखोर समायनामोन दंफां लाइफां जोंनो बुंजोबनाय खौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरोना बेनिखायनो जोंनिया गोदो आ आबहावाया मोजांमोन नाथाय आथिखालावहाय जोंनि आबहावाया गाज्रिसिनसो गाज्रिसिन जाबोगासिनो आरो दा बेनिखायनो जोङो ओ आबहावा होनना बुंबा जों बेखिनिखौनो बुंनो सानदों आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनादो आबहावानि बागै
औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बेनि सोमोन्दै आबहावा गाज्रि जानायनि सोमोन्दै फरायसाफोरखौ ओ बा उन्दै उन जोलैफोरखौ फोरोंनाया जोबोद गोनांथिथार। ओ बेनि थाखायनो बेनि सोमोन्दै जोंनि फरा बिजाबफोरावबो ओ थिखांना होनाय जादों आरोना नोंथां। जाहाथे जाहाथे मानसिफोरा ओ सांग्रां जायो बेनि सायाव हाय बेखौ होबथानायनि थिरांथा लायो बेनि थाखाय फरायसाफोरखौ बा फरायसालि बायदिसिना हाबाफारिफोराव बेफोरनि सोमोन्दै बा मानो बेफोरनि खौ होबथानायनि राहा बेफोरनि माबा मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों बेनि सोमोन्दै फोरोंनाय जायो आरोना नोंथां फरायसालिफोराव बेनि थाखायनो आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो जोंनि वाल्ड इउ मा इउनाइटेड नेसना फाइभ जुनखौ मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो आरोना नोंथां बै सान खालि गोब ओ बयबो सुबुंफोरानो बा बयबो बुहुमाव थानाय सुबुंफोरानो बिफां लाइफां गायनानै गायो आरोना नोंथां।
औ।
दा बुंनो थाङोबा जोंनि आबहावाया सोलायगासिनो दङ ओ बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोंनि बिदुंफोरा ओ दुंखावगासिनो दं दा गरम बोथोरानो बुङा मानोे। बेयाव मार गरम जायोना नोंथां दानिया फर्टि फाइभ, सल्लिस बिदि डिग्रियाव लासो थाङो आरोना नोंथां।
औ।
ओ आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जोंनि मा होनो बेखौ एन्टारटिकायाव थानाय बरफ जोंनि हिमालयआव थानाय बरफ ग्लेसियारफोरा गलिनानै माने गोबां दैबाना जाहोफैयो आरोना नोंथां। जेरै दा जेरै दा लैथोनि दैया ओ मा होनो बेखौ ओ बरफा गलिनानै लैथोनि दैया बांबोगासिनो दङ जायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो जेरै लैथो जिङाव थानाय टाउन सहरफोरा माने दैनि सिङाव गबलांगासिनो दोंङो आरोना नोंथां। जों जेरै बांलादेसावबो गोबां मा होनो बेखौ दैबाना जायो जोंनि आसामावबो जायो। आरो बेफोरनि जाहोनावबो गोबां मानसिफोरा सिलिंखार जानांगौ जायो आरोना नोंथां। आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफां बा हाजो ओनसोल खौ जेरै लामाव बानायनो थाखाय लामा बा बायदि मा होनो बेखौ टारनेल न? पाहार फोराव गारि थांलाय फैलाय हान्था मेला थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय लामा उन बानायनो थाखाय बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि जाहोनावबो बिदि हाजो ओनसोलाव हा गिसि खानाय हा खुरखानाया जायो आरोना नोंथां।
औ।
बे बादिनो अरन माने मानसि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनिया मानसिफोरा थानो थाखाय जायगा निबो आंखाल आरो मा होनो बेखौ मानसिफोरा अरनबारि फोर खौ फोजोबस्रां गासिनो दं थानो जायगा बानायनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय। बेनि जाहोनाव अरनाव थानाय जिब जुनार फोरा माने थानाय जायगा गैयै बा मानसि थानाय जायगा जेरै थावन सहर फोरावबो गामि ओनसोल फोरावबो जोबोद फैनायखौ नुनो मोनबाय आरोना अरननि जिब जुनार जेरै मैदेरखौनो होन बेफोरो फैनानै बेफोराव उदपात खालामफैयो आरोना नोंथां। माने बिसोरनि सो थानाय जायगा अरनखौ सेफायनाय बायदि जाबाय नालाय बेबायदिनो दा गारि मथर गोबां बाहायनायनि जाहोनाव जोंनिया बारहावाया गेब्रेंगासिनो दं दा दिल्ली बायदि मानो गिदिर नोगोराव माने हांखौनो लानो हाया बायदि आरो ना। बिस गोनां बायदि जालांबाय बेयो बारहावाया गोबां थुला बाला गारि मथर खारनायनि जोनाव फे तरि बायदिसिनानि जाहाव फाय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा मानसिनि देहायाव माने गोबां बेमार आजार खालामगासिनो दं आरो ना हार्टआव सोरबा हार्ट नि दुरबलस एबा हार्ट केन्सार बिदि जायनि जाहोनाव खायसे खायसेया मानो मेगनबो नुयि जालांबाय। आरो थप खानायफोरा फुरनाय जालांबाय मा होनो बेखौ ओ बिदि बारहावा याव थानायनि जाहोनाव आरोना दिल्ली बायदियाव माने बेयाव थानाय मानसि फोरनिया बांसिन बिदि हार्ट एटेक जानानै थैनाय खोनायो। जोङो निउस फोराव जोंनि गुवाहाटि बायदि नोगोरावबो गोबां जायगायानो मा होनो दैबानाजों बुंफबनानै थायो जेरै दैज्लां बोथोराव दै अखा हाब्ला गोबां जायगायानो दैबानाजों मानो लोमसावना थायो आरो गुवाहाटियाबो गोबां कल कारखाना बिदि इन्डास्ट्रिफोर थानायनि थाखाय बारहावाया गेब्रेंगासिनो दं बेवहाय गोबां गारि मथर खारनाय जायो। दा जों बेफोरखौ होबथानायनि राहा लानांगौ आरोना नोंथां बयबो। दानिया आरो मा नो हायाव मा नो आबाद मावनायाव गोबां मानो रासायनारिक हासार मुलि बान बाहायनायनि जाहोनाव हायाव थानाय जेरै खानस्रि खायसे जिब जुनारफोरा गोमालांनो हमबाय आरो हानि खखियाबो खमायलांनो हमबाय आरोना नोंथां।
औ।
बेफोरो बेफोर हायाव मा नो आबादाव होनाय मुलिफोरा माने अखाजों दैजों सुस्र'लांनानै हानिफ्राय दैमा दैसायाव गोग्लैलांनानै माने दैखौबो गाज्रि गुबुंले खालामहैदों आरो ना नोंथां बेफोर मुलिफोरा। जायखौ लोंब्ला माने जिब जुनार बा मानसि दुनसियाबो बेमार आजार जानो हागौ ओमफाय मा होनो बेखौ मानसिफोरा जेरै दानियाथ' गोबां मेथाइ बायदिसिना मुवा बेसादखौनो प्लास्टिकआव सोनानै दोननाय जायो। दै बथलानो जा बेफोरखौ ओमफाय जोंनिया जानला मानला गारना दोननाय जायो ना नोंथां? प्लास्टिकखौ आरो बे प्लास्टिकआ सेवनानैबो थाङा। थब सेवनानै थाङा बेसेबांबा बोसोर नांगौ जायो बोसोरथ' नङा लाख कर' बोसोर नांगौ जायो।
औ
बेफोरो माने बेखौ बेफोर जाबोर जोथ्रखौ जमा मा होनो बेखौ बेयो टाउन सहराव गोबां जायगायावनो इदि दाखोर दाला जमा जानानै थायो आरो ना। जायखौ औ जोङो साफ साखोन सिखोन खालामनायनि राहा लानांगौ दा दैमा बिलोफोरावबो गोबाङानो बथल प्लास्टिक जमा जानानै थायो जायनि जाहोनाव बेयाव थानाय ना जिब जुनारफोरा खासि बेव बायदिसिना नाफोरा दलफिनफोरा थैलांनो हमबाय आरो ना।
उम उ
दा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नोंथांजोंनो रा लायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा औ